गा
खोनादोंना? औ अ खोनादों खोनादों।
दा होमबा जोंहा एसे सावरायनोसै आरो।
औ औ।
ओंखामफोर जाबायना ओरैनो नोंथाङा?
औ जाखांबायदों आं दासो जाखांदों बारा बावाखै।
औ। दा होमबा जोङो माबानि सायाव रायजलायनोसै एसे। माना बुङो जोङो सुबुं हिसाबै जोनोम मोनबाय नङा होमबा?
औ औ।
सुबुं हिसाबै जोनोम मोनबाय जिहेथु जोंहा बायदिसिना गोमोथाव गोमोथाव खामानिफोरखो मावगासिनो दोङ नङा होमबा सुबुंफोरा।
औ औ नंगौ।
दा जों सुबुं हिसाबै सुबुं महरै जोङो माबायदि ओ खामानिफोरखौ जों मावनो हायो नोंथाङा एसे फोरमायनानै होलांदो
जेनेबा माने मानसि महरै जेनेबा थांना थानायावहाय जेनबा माबायदि जेनेबा सुबुं माहारिया जेनेबा साबसिननिफ्राय हामसिन जेनेबा बे माबायाव जेनेबा बे संसारावहाय थानानै रायजो जानो हायो बिनि सोमोन्दैना नोंथां? औ जेनेबा सुबुं माहारियाथ गोदोनिफ्राय जोनोम जानानै फार्स्ट समावथ जेनेबा बेसेबां आपग्रेड नंङामोन दा जेनेबा आपग्रेड जायै जायै जेनेबा बिगियाननि मुगाजों गोरोबै गोरोबै दा गोबां आं जौगाबोबाय नंङा होमबा नोंथां?
औ नोंगौ
दा जेनेबा गोदान मुगायाव मानसि माहारिया दा जेसेबांनो साबसिननिफ्राय हामसिन जाबोनो हमदों बांसिन माने माखासे प्रब्लेमफोरखौबो बजबनानै लानो गोनां जादों आरो औ दा औ औ
जेरैबायदि एसे बुंलांदो
औ प्रब्लेमफोरखौ ना?
औ औ
औ जेनेबा बिदिनो प्रब्लेमफ्राथ गोबां जाबाय माने दा बुंनो थांङोबा जेरै गोदो सुबुंफ्रा जेरैबायदि जेनेबा खस्थ खालामनानै रायजाबोनायाव माने गावनि देहाफ्राबो जेनेबा माने थिग थायोमोन दा जेरै नुनो मोनो जेनेबा बिगियान मुगायाव जेरै गारि मथरबो ओंखारबाय गारि मथर गैयाब्लाथ दानि माव माने गोबां मानसिफ्रा हान्थिला माने गोदो साइकेल सालायोमोन आथिंजों थाबायोमोन। दाथ माने आथिंजोंबो थाबायला माने गारि नांथारसिगौ माने ससे थांनोब्लाबो दा बिदिनि जाहोनाव माने गावनि देहा फिजिकेलाबो माने स्ट्रं नंला। बिदि जालांबाय बेफोराव माने गोबां बेमार आजारजोंबो भुगिनो गोनां जाबाय आरो दा जेनेबा नों आथिंजों थाबायोब्ला बा साइकेल सालायोब्ला एसेबाबो माने देहाया स्ट्रं जायो एसे माने गोलोमदै फ्रा खारसारनो मोनो थैफ्रा एसे खारसारनो मोन नङा होमबानो थां बिदि आथिं आखाइ फिजिकेलफ्रा जेनेबा एसे माबाबा जेनेबा खामानि मावनायफोरबायदि जेनेबा बे साइकेलफोर सालायबाबो आथिं गानाय जायो नङा होमबा एसे मेंनाय मोनो फ्रा दानों गारिजों थांओब्ला थ' जेरै नोंमाने फ्रियावनो जेनेबा नोंनि आथिं आखाइ जेबो मावनानै होन जेनेबा गारि गाखोना दलदलसो थाबाय थानाय जायो नालाय थारमाने देहाफ्रा खस्थ स्थ' मोनला थैफ्रा मोजां खारसारनो मोनला बेफोरबायदि जायो आरो आरो बेफोरनि गेजेरजों दा जोंनि गारि मथरजों माने बुहुद बेफोर पुलुसन जायो। गोबां प्रब्लेम आरो बुंनो थाङोबा आरो बेनि अनगायैबो जेरै नों जानाय लोंनायावबो नायनो हासिगोन जेरै जोंथ बांसिन गामिफ्राव बरफ्राल नङा गुबुनफ्राबो बनजों संना जायोमोन नङा होमबा बन ओमफ्राय ओरै गुबुन जाथिफोरनाव नुयो बै मोसौनि खि गोबोरखि बेफोरखौ दालाय बै बनाव गथा गथा खालामलायना नआव फोराननानै अर जनो नंङा होनोमबा दाथ नायोब्ला नुयो मा ने सोरनावबा गेस नुयो सोरनावबा बै कारेन्टनि हिटार ओमफाय आरो मा होनो बे मोनसे कारेन्टजों संग्रा दंबावना इन्डाक्सन ओ बेफोरबायदि माने साबसिननिफ्राय हामसिन जेसेबांनो जाबोदों माने मानसिफ्रा अलसियाबो जादों गावनि देहाखौबो माने बेमार आजारजों साग्लोबना होनाय लादों आरो जेनेबा दा नों बनजों संनायावबोथ‌ जेरै ओरैहाय खस्थ खालामनांगौ नंङा होमबा बन नागिरनायनिफ्रायनो लानानै बन दानसनाय बन सिननाय नों दा बेफोर खौ जुदि बनजों सिना सना ओंखाम ओंख्रि सङालासिनो जों कारेनाव सङोबाथ' बा गेसाव सङोबाथ' नो ना बेफोर बन सिननाय बा बन नागिरनाय हाजोआव नागिरनाय बेफोरथ' हाग्राफ्राव बन नागिरनाय बेफोर खस्थ'आ गैला।
नंगौ
बिदि जालांबाय आरो आरो बेलेग बेलेग गाव नाय ब्लाबो नुनो मोनो बिदिनो जेरै दानि दिनावथ' दा नै गरम बोथोर फै लायबाय गरम बोथोरावथ' दा मालाय माहाजोन बा मोजां न'खरनिफ्रा दा जेरै एसि लगायो
औ
दा जोंनि गामिफ्राव थानाय समावथ' बेफोरबायदि एसि गैयामोन गोदोनि दिनावबोथ' एसि गैखाया कारेन्ट हयथ' फांखायानो गैयामोन गोदोनि दिनाव दा बेसेबांनो साबसिननिफ्राय हामसि दों बिदि जाबाय आरो दा एसिखौथ' बाहेराव लामा सामायाव ओंखारबाबो एसि मोनजाखाया न' सिङाव थाबाल'सो एसि मोनजायो बा बबेबा अफिस बा बबेबा मोन से बिदिनो मोजां माबाफोराव थांबाल'सो एसि मोनो नङा होनबा? दा बेफोरजोंबो माने गोबां बेमार आजार फ्रा साबो आरो दा नों एसे रुमनिफ्राय ओंखारनाय लोगो लोगो माने सान्दुंङा नांबा ओरैबायदि गरम मोनखायो देहायाव
औ
बेबायदि आरो बेखायनो माने बांसिन जेसेबांनो साब मोजांनिफ्राय हामसिन खालामदों एसेबांनो माने मानसिया बेमार आजारफोरखौ माने खैफोदखौ बोजबनानै लाबोनाय बायदिसो जाबाय थादों आरो दा
औ नंगौ
औ
दा
औ नोंथाङा मा बुंनो नागिरदोंमोन?
दा आंबो बेखौनो बुंनोदोंमोन जे माने नोंगौ नोंथांनि बुंनायफ्रा थारैनोसैथो माने मा होनना बुङो सुबुंफोरा बिदिनो माने गावनि मोनसे मा होनना बुङो जाय गोब्रा खामानि मावनाय बेखौ गारनानै इजि खामानिखौ लुबैनो जाबाय आरो दाना बेखौनो बुंनांसिगोन आरो नङा होमबा नोंथां?
औ
माने गोदो मा गोदोथ' गोब्राब खामानि मावोमोन जेबायदि साइकेल सालायनायाबोथ' मोनसे गोब्राब खा खामानिमोन नङा होमबा बेनि सिलायै दाना गारिखौ बाहायसै जेराव इजि माने एसे गाबानो नांगौनि बांसि ओंखारो नङा होमबा जेरैबायदि जों आखाइजों गिसिब सिबोमोन आखाइजों गिसिब सिबनायनि जायगायाव जोंहा दायो फेन लागायो नङा होमबा? टेनसारनाव जोंहा इजिसिन जाहैबाय माने गोरलैसिन जाहैबाय आरो दा बुंनो थाङोब्ला सुबुंफोरा माने गोरलैयै मोननाय माबाखौ नायागिरो आरो मा होनना बुङो बेखौ जेनेबा खामानि बा गोरलैयै मोननाय
खौ नायगिरो आरो जेरै जिखि जायानो जाया मानो जेरैबायदि फेनानो जा बा ओंखाम संनायाव बाहायनाय इन्डाक्सन बा गेसआनो जा बेबोथ' मोनफा मोनफा मा होनना बुङो गोरलैयै माबानाय बाहायनो हानाय खस्थ' गैया। माने बेखौल' नायगिर नायगिरसियो आरो दानि सुबुंफ्रा नङा होमबा?
औ औ नंगौ नंगौ।
बे उम बेबायदि नोंथाङा बुंनाय बायदि बेफोरनि थाखायनोथ' जोंहा दिनै मा बायदिसिना प्रब्लेम जेंनाफोरा नुजागासिनो नङा होमबा जोंनि देहा सोलेरफ्रोव बेमार आजार जानाय नोंथाङाथ' बेखौनो बुंदोंना?
औ
औ उम दा नंगौ जोङो बैखौबो लाखिनोनांगौ बुंनो थांबा ना गोदोनिखौबो जाहाथे औ जोंनि देहा फोरासे एसस्ट्रङै थायो बा खामानि माव खामानि दामानि मावनानै जोंनि जोङो माने जोंनि देहाखौ गोजोनै लाखिनो हायो आरो मोजाङै लाखिनो हायो जाहाथे बिदि जाखायोबाथाय जोंहा आलादायै बहाबा जिमफोर लानो गोनां गोनांथि गैया बा एक्सारसाइस खालामनांगौनि गोनां थि गैया बिदि जायोमोन आरो नङा होमबा?
औ नंगौ
उम दा थिग बेबायदिनो जेनेबा जोङो दा फैबाय थानाय उन्दै गथ'फोरखौबो जों बेफोरबायदिनो खालामनांगोन आरो उन्दैनिफ्राय माबा नङाबा माबा मोनसे खामानि मावनो थोननाय बा गोब्राब खामानि नङा आरो इजि एसे गोरलै खामानिखौनो नङा होमबा जाहाथे बिसोरनि देहाफोरा मोजाङै थायो मानोना जों नायनो थांबा सासे साख्रि गोनां जब गोनां फिसालाफोरा मा जायो बांसिनानो बिसोरहा खामानि मावनो थोना गाव गावनि फिसालाफोरखौ फिसाजोफोरखौ नङा होमबा फरायनायाव मुखुब लाखियो जायनि थाखाय खायसे ओ फिसाला फिसाजोफोरखौ जों मा नुयो बिसोरनि देहाफोरा सोरनाबा एसेयावनो माने मोदोमा बारिलांनाय माने उन्दै समावनो गिदिर बादि नुनाय बेफोरबायदि जायो आरोना जायफोर माने मेजेम बिस मेजेमफोरा बारियो बैफोर ओ साख्रिआवलाफोरनिखौ बांसिन नुयो आरो दा जोंनि दा गोरिब गोरिबनि सोरबा न'खरनिखौ नायनो थाङोब्लाथ' बिसोरो गोब्राब खामानि मावनाय बायदिसिना मावनायनि थाखायनो मा नो उन्दै समाव नांगौ एसेबां गोहो बोलोखौनो मोना बेबायदि नुयो आरो बुंनो थाङोबा ना नुनायाव
औ नंगौ नोंथां नंगौ
एसे मा होनना बुङो बेखौ स्ट्रिंखौनो होनना बुंजायो आरो जोंनिखौबो गोरिब जायफोरा गोरिब न'खरनि सुबुंफोर बिसोरो आरोना
औ औ
दा बेनि अनगायैनो बेनि अनगायैबो जोंहा मा होनना बुनो थाङो जेनेबा जों सुबुं माहारियाथ' मोनसे सासे जुनारखौनो होनना बुंजायो गुन गोनां जुनार होनना बुंजायो जों नङा होमबा
औ औ नंगौ
बयनिख्रुइबो गुन गोनां बा साननो हाव साननो हनो गोरों मावनो दांनो गोरों मोनसे जुनार होन्ना बुंजायो आरो सुबुंफोरखौ दा बेबायदियाव नोंथाङा नोंथांखौ मोनसे कुइसन खालामनो नागिरदों जेनेबा
औ औ
ओ जिउ गोनां साननो हनो गोरों जिब महरै जोङो बुहुमाव माबायदि गोमोथाव गोमोथाव बुस्थु दिहुनदों बेनि बागै नोंथाङा एसे बुंनानै होदो आरो
बिदिब खौथ' नायनो थाङोबा माने गोबां नुनो मोनसै आथिखालाव जेनेबा गोमोथाव गोमोथाव जेरै बांसिनाथ' जेनेबा रिसार्च खालामनानै बरननाय गोजा जेरै मा होनो साइन्सनि टेक्न'ल'जिजोंनो बां सिन ओंखारनाय होननानै बुंनांगोन
उम
दा जेरै मनलि माने बयनिख्रुइ इम्परटेनसिन होनबा जेरै बे स्पेस रिसार्च बरनाय जेरै अख्रांफोराव थांनो हानाय अखाफोराव थांनो हानाय बेफोरखौ बेफोरखौ नायोब्ला माने गोबां दावखोबाय माने सुबुं माहारिनि साननाय हनायफोरा माने गोबां गोजौआव दावखोबाय आरो दा बेनि अनगायैबो नों नायोब्ला नुनो मोनो जेरै बेफोरनोथ' नङा होमबा गारि मथरफोरखौनोथ' सोर मिथिगौमोन जेनबा ना बिदि खारो होननानै। बिदि मेसिन बुस्थु बरननानै जेनेबा गंसे गारिखौ नों बेसेबांबा बिदि स्पिडआव सालायनानै माने बेसेबांबा गोजान जायगाखौ जेनेबा एफा दसेनो कभार खालामनो हागोन होननानै। बेफोरबायदि साननानै बरननाय आरो जेरै बे ट्रेन ट्रेनफोरखौ नायोब्ला नुनो मोनो नङा होमब्ला? नै खेबसेयावनो बेसेबांबा बेसेबांबा जेरै ट्रेन गं सेयावनो बेसेबांबा बुरजा धाबा लाना थांनो हायो आरो बेनि अनगायै जेरै माल माथा लांनाय बेफोरखौ नायोब्ला मान ने नुयो आरो जेनेबा दा बेफोरखौ सानखा औ औ। माने गोमोथावना आरो जेरै एर'प्लेन नङा होमबा।
औ नंगौ।
दा जेनेबा बे बिरग्रा बुस्थु बेफोरखौ नायोब्ला माने नुनो मोनो आरो जेनेबा सोर बिदि माने सानखांनानै बरनग्रोखो। बेफोरखौ नायोब्ला माने गोबां दावखोनायखौनो बुंजायो आरो।
उम।
दा आरो बेनि अनगायैबो गोबां दंबावो। दा जों मिथिस'जोबाखै माखासे बुस्थुफोरखौ मिथियाखै जों नाथाय जों मिथियो गोबां दंबावो आ रो जेनेबा
नंगौ नंगौ नोंथां। दा बेबायदिनो जों बुंनो थांङोबा जिखि जाया फिसाजों मबाइलखौनो होनजायो बेबोथ' मोनसे एसे सोमोनांथावनायानो नङा होमबा जेराव जों। दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम जों खौरां लालायनो हायो बेसेबांबा सोमोनांथाना बेयो ना? जायखौ जों जानो हाथावा होनना बुंजायो जोङो खुगाजों गाबज्रि गाबज्रि हरबाबो होस्रिखावबाबो जों खोनाहैया बेखौ जोङो बे मबाइलनि गेजेरजों खोनाहरो आरो नङा होमबा नोंथां?
मयलाबोथ आं सा नना नायबा मोन ना गोदो जेनेबा फार्स्टआवहाय मा होनो टेलिभिसन ओंखारबाय नङा होमबा? टेलिभिसनाव जों जास्ट माने अनलि खोथाल' रावलरायनानै रायज्लायनो हायोमोन जेनेब्ला। बेनि उनाव दा जेरैहाय एनड्रयड फन ओंखारनाय लोगो लोगो नों फन ला गेजेरजों नोंनि जेनेबा भिडिअ कलबो खालामनो हानाय जाबावबाय बे बेफोरबायदि सुबिदा फैबाय माने टेक्न'लजिजों माने साबसिनिफ्राय हामसिन खालामबोनायखौ नुनो मोनगासिनो आरो जेनेब्ला मोजां मोजां मा होनो बे खौ जेनेबा मोनसे माबा आरो बा मोजां माने सुबिदाखौ फैगासिनो आरो जों थाखाय जेनेबा नाथाय मानसिया माने जेसेबांनो मोजां मोजां - जेनेबा जिरादफोर बरना मोनो नाथाय बिनि खावसेयाथ' जेनेबा गाज्रि एफेक्टबो जायो। खायो नङा होमबा मानसिनावनो?
नंगौ औ।
औ दा बेफोर गाज्रि एफेक्ट जानायफोरनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन नामा जेनेबा
दा गाज्रि एफेक्ट होनना बुंबाथ' नोंगौ जों बेफोरनि थाखाय गाज्रि एफेक्टआ जों गुबै बुंनो थाङोबा आबहावानि निबो गुबुंले जादों आरो। जेरैबायदि जोङो। गारिखौनो हमनानै लाबाय गारिनिफ्राय नायना थांबाथ' गारिनिफ्राय गोबां उखुन्दै ओंखारो नङा होमबा?
औ।
बेफोरनिफ्राय उखुन्दै ओंखारनाया जोंनि आबहावाखौ गुबुंले खालामो।
औ औ
जायनि थाखाय जोंनि अजन लेयार होनना बुङो बे मोनसे हल हल माने गब्लं जागासिनो दङ आरो बे उखुनदि ओंखारनायनि थाखाय बेनि बाग बेनिफ्राय जों कारखानाफोरखौबो हमनो हायो जोङो दारिमिनफोरखौबो दारिमिनाबोथ' मोनसे गोमोथाव जेथ'बा जायखौ जा सुबुंफोरा दिहुननाय बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दैफ्राबोथ' जोंनि आफावाखौ गुबुंले खालामगासिनो दङ। लोगोसे जों मबाइलखौ नायनो थाङोब्ला